हेलौ। खोनादोंना? हेलौ औ मा खालामदों?
नै दङ ओरैनो ओरैनो दं।
अ जाखांबाय नामा?
औ जाखांनानै नै दं ओरैनो।
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबा दालि ओमफाय आलु फाजा सोमोन। नोंसालाय?
था माबा खुमब्रा ओमफ्राय बयलार।
गोथावानो।
गोथावना?
गोथाववो।
औ। ओ जेनेबा आङो जिरायना दङ' नै। ओरैनो नोंसिनिथिं बैसागुफोराव बैसागु मेला खुंनाय जायो दा?
खुङो खुंनायालाय बोसोरफ्रामबो खुंबाय दङ'। ओरैनो फिसाहा फिसा फिसा खुंबाय थायो आरो।
फिसा फिसा खुङोना? गामिनि गोजा जायो नामा?
गौ गामिनि गोजायानो जायो।
औ जेनेबा नोंसोरो बिदियाव बैसागु मेला खुंनायाव ओरैनो मा मा खेला होनाय जायो? ओ मो मोजां खोनायाखै मोजां खोनायाखै। हेलौ।
ए मोजां खो खोनायाखै। खोनादों? हेलौ। अ मोजां खोनायाखै
ए खोनाबाय दा खोनाबाय हेलौ खोनाबाय दा